नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथांनि फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ दान्दिसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ।
नोंथांजों आङो जेथु जोंना बयनिख्रुइबो मानेखि गोनांथि गोनांसिन ओं ख्रि होनना बुङोबा जोङो। माने। बयनिख्रुइबो गोनांथार मैगं होनना बुङोबा जों आलुखौ मिथियो होमब्ला नङा होमबा? दा बै औ दा बे। आलुखौ जों माबोरैहाय ना बयनोबो नांगौ जायो आरो बेखौ माबोरैहाय मा जों माजों जानो हायो बेखौ नोंथांनिसिम आं। सोंहदनो लुगैदों आरो।
नंगौ नोंथां माने नोंथां आलु बुंब्लाथ' ओ गासै मैगंजोंबो मिलायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ जेनेबा बिदिनो जों माया मोनसे ओंख्रि संनो थाखाय जेनेबा आलु गैयाबानो जाया बिब्दि आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिदिनो जा मैगं बेदरानो जा बिदिनो गोबां ओ लावफोरानो जा। गोबां बुं ओ गोबां बुंनो माने बुंबाबो बुंस'हाया आरो नोंथां। गासैजोंबो माने आलु मैगं ओंख्रिखौ संना जाजायो, जों बेखौ रुनाबो जायो औ बेखौ जों फ्रायबो एवना जा जायो नङा होमबा नोंथां? औ ओ बिदिनो औ नंगौ नोंथां बेखौनो ओ जोङो मानसि फोरा बांसिनानो जोंनो आलु नङाब्ला जोंनिया ओंख्रियानो जेबो जाया होनना बुङो आरो मानसिफोरा। औ नंगौ बे थारैनो नोंगौखौनो जों सानना लानां गोन।
औ औ माने बेखौ हाबा खर्म बायदियावबो नां थारगौ जायो नङा होनबा?
औ जेरावबो माने। बिदिनो ओम जेन आलुफोरखौ जोङो थाव जाना जानो बायोब्ला जों खारैफोरजों संजायो सिंग्रि बिबारफोरजोंबो संनोना जाजायो। बिदिनो अनला खारैफोरजोंबो संना जाजायो।
औ औ।
बिदिनो आलुखौ ओ माबायदि गायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथाङा माने फोरमायनो सानदों आंनो औ औ।
सानदों एसे।
औ।
जेन'बा ओ जों आलु ओ खौ गायनो थाखाय जों आलु बिदान नांगोरगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ औ।
औ जाय आलुखौ जों गायनो थाखाय बे बिदानखौ जोङो जेनेबा बोसोरसे बोसोरसे जेनेबा दा जेनेबा जा आलु गायदों बे आलुखौनो जोङो ओइ बोसोराव बायनो थाखाय बेखौ बिदान दोनो आरो नोंथां। नङाब्ला जों बायनानैबो लाबोयो। बेयाव जोङो माइबा मोनसे ओ हाफोरावबो जोङो दोननानै बेयाव बेनो जेन आलुनो होनो जों मुलिफोर होना दोनो बेयाव ओ मुलिफोर होना दोनो। बस्थाफोराव सोनानैबो दोनो बिदिनो हाफोराव लामनानैबो दोननाय नुयो आरो आं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बि औ बिब्दिनो ओ जेब्ला ओम बे आलु गायनाय जागोन बेयाव जोङो ओ जेनेबा दुब्लि एबा फोथार एवस्रांना लाग्रोयो। जेनेबा एवस्रां एउनानै लानानै जोङो बेयाव नांगौ जेनेबा हासारफोर खौ होयो आरो। होनानै जों आलु गायनो थाखाय जोङो जोङो जेनेबा आलुखौथ' जानला मोनला बिदि गाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ जानला मोनला गाया
आलुखौ जों गायनो थाखाय बेयाव जोङो बे नांगोलजों जोङो जेनेबा बिदि लाइन- लाइन सिन बोना लायो आरो नोंथां बिदिनो लाइन -लाइन सिन बोना लनानै जों बेयाव आलुखौ बिदिनो बारा गेसेंबो नङा बारा गुबुंबो नङा बिदिनो एसे खाथि -खाथि होलाङो आरो जों नोंथां बिदियावनो बे आलु गायनायनि गेजेरावनो जोङो गन मोननैसो होननानै बेयाव जोङो लाव बेगरफोर नङाबा थिथा खेरला बेगरफोरखौबो जों होलाङो आरो नोंथां औ -औ- औ जेब्ला बे आलु जों गासै ओ सिन बोनायफोराव गायजोबो गायखांनायनि उनाव जों बे आलुखौ जोङो जेनेबा हाखौ फबो आरो आथिंजों नानै गोदोनो औ बिदिनो फबना दोन थाखांनायनि उनाव जेनेबा बिदिनो साननैसोनि उनाव बेयाव हाग्रा जानायफोरखौ जोङो निखायो बिदिनो निखाय फेरखांनायनि उनाव जों जा बिनि आलुआव जाबनाय हा बेदर- बेदर जायो जों बे बो देख्रुबना होयो नोंथां बिदिनो औ बिदिनो आलुआ जेनेबा -ओ जेनेबा रज'बा जों बेखौबो बिनि हा थानायफोरखौबो जों बेखौ बो बोखार होयो जाहाथे आलुआ एसे जेन'बा बोलो मोनो उथिखांनो थाखाय
औ- औ
औ -औ थिग बेबायदिनो जेब्ला आलुआ आलुआथ' जेनेबा बेदर थांनो थाखाय एसे सम लायो नङा होमब नों
सम लायो औ सम लायो
बिदिनो आलुआ जेला बुरनो जायो बिदिनो बिलाइफोरा जेन'बा गोबावआव बे जेनेबा बिलाइफोरा जेनेबा रानलाङोबो बेराम नांनायफोरा
औ बेराम नांनाया
किसुमान बेराम नाङो नालाय आलु बिफांफोरावबो बिदिनो ओ आलु आलुनाव बिबारबो बारो आलु बिबार नोंथाङा नुफेराखैबा जेनेबा बिराय
औ नुदों- नुदो आलुवा बिबार बारनायखौ जों नुदो
औ बिदिनो जोङो आलुखौ जेनेबा बुरनो जाबा जों बुरो बुरनानै जोङो जाखिनि जेनेबा फाननो लागा जों बेखौ फानो हाथाय बाजारफोराव आरो न'आवबो जायो बिदिनो उम औ बिदिनो फानो ओ बिदिनो बुरखांनानै जेन'बा जों फाननो थाखाय सुग्रोयो आरो नोंथां सुखांनानैसो जों जेनेबा हाथाय बाजाराव औ हाथाय बाजाराव। औ बिदि सुखांनानै जों हाथाय बाजाराव फानहैयो आरो नोंथां
औ औ।
औ। बिदिनो बे आलुआव होनाय जा लाव बेगर बेबो आलु आलुआ जेनेबा जानायावनो बिनि बिलाइफोराबो जेनेबा रोदोमसोबनानै गिदिर जायो बिफांफोरा बिदिनो लावफोरा बिबार लायो
औ औ बिबार बारनो हमो।
औ आलु बुरखां। हनायनि उनाव बे लाव बिफांफोरखौ मोजां खालामनानै जों बेयाव दै सै होनानै जोथोन लाबाय थानांगौ बिदिनो नावाबो जायो उनाव थायो। ओ। औ नोंथांनि ओ आइदिया बायदिब्ला आलुफोरखौ जेन'बा नोंथांनि गामि एबा न'खराव माबायदि गायो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। हा। आलुखौथ' जोङो नोंथांया नि। गामियाव गायनाय बायदिनो जेरै नोंथाङा सिगाङाव बुंनाय बायदि ओ जों। सिगाङावनो आलु गायनो थाखाय जों बिदान नांगौ जायो थिग बेबादिनो जोङो बिदानखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बा न'निफ्राय फ्रायनो मोननाय आलुखौनो बेखौ माने जों जेब्ला आलुआव जोंहा फिसा फिसा गाजा बेरो नङा होमबा। बे फिसा फिसा खादा बेरो। अब्ला बे गाजा। बेरनाय आलुखौनो जोङो माने। नोंथाङा। सिगाङाव फोरमायनाय बायदि जों। गोदोनि नेम बायदिनो ना बेजों। ओ गोलावसिन बोनानै बा इसे गो थौहै जों हाजोफोरखौ थिग बेनो बोनानै बेथु आलुखौ ओ नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदि बिदि जों लारि लारि होलांनानै बेखौ आथिंबो फब ना होयो आरो। दा बेखौ बिबा बिदिनो आथिंजों फबना होनायनि उनाव जों साननैसो उनाव आलुनि रोदोम बोनाय बा खिलिबोनायखौ खौ जों नुयो दा थिग बेबादिनो ओ बेयाव जोङो ओ गोदोनि नेम बादि जों आलु गायनायखौ जों नुनाय नुबोबोदों जेब्ला ओ
औ।
बेबायदि बारा हासार बायदिसिना आलु बाहायनाय जायामोन नै जोंनि बे नै जायगायाव दा जेखिनि बा हायो बेखौ जों ओ मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोर खि बायदिजोंनो जोङो माने बे आलु आबादखौ थिखाङौ नालाय जों बेखौ जेनेबा आलुआ जेब्ला रोदोमखाङो अब्ला जों बेखौ हो खाननैसो सम जौहोनो थाखाय य नेयो आरो बेयाव मा माखासे बायदिसिना हाग्रा बायदि रज' नायखौ ओ जोंबो फुनानै होयो आरो बेखौ फुनायनि उनाव जे बे आलुआव हा दैै खांनायनि सम फैयो अब्ला बेखो जोङो हाखो दिखांना होयो। आरो बे हा दिखांनायनि उनाव। ओ बे आलु देरो जेब्ला। देरनानै बिद बिथाङा बुंनाय बायदि बे बिबार बारो मोनसे समाव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ। हादुवा माने। गासैबो माने बिबार बारनाय समावनो ओ। बेदर हरजोबा आरो। खायसेया माने। गोबाव स सम लायो आरो खायसेया इस-इसे। सिगाङावनो गोबां बेदर हरो आरो दा थिग बेबादिनो जोङो। आलु बिफांनि ओ थैजासे। एबा रानलांजासे। एबा मोनजासे बेखौबो नेनांगौ जायो। सम लानानै।
औ नंगौ औ।
नायनांगौ जायो बे आलु। जों बुरनानै। नायनांगौ जायो बेयाव। बेदरा जोंहा बुरनो हानाय जादों जायाखै बेखौ नायनांगौ जायो। दा थिग बिदिनो जोङो। सम लानानै गासै बिफां। खौबो माने रानजासे दोननानै दोननांगौबो जायो सम लानानै। दा बेनि उनावहाय जोङो। बे आलुखौ बेफोरबायदिनो बुरो बुरनानै ओ बिथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो बे आलुखौ जि फाननो लागा बे खौ जों सुस्रानानै आरो बेखौ फानो आरो जि जोंथ गोदोनि दिनाव आलुखौ एसे बां बुरजा गायामोन नालाय एसे एसेल मावो आबाद बेखौ आलु आबादखौ इसे एसेल मावनाय जायोमोन। थिग बेबायदिनो जोङो गोबां बिबांनि फाननोबो हाया बेखौ जेखिनि जों फाननो हानाय बेखौ फानबाय आरो जि खिनि थालांनाय बे खौ जोङो गोबाव समा लागै जानो थाखाय दोनना खिना दोननो हायो आरो आलिखौ
औ
जोंनि नैबेयाव आलु बेखौ ओरैबायदि दोननाय जायो आरो ए जायखौ होनो जों जुजाय बे जुजायाव बे आलुखौ फबनानै बा एसे स्रो जुजाइ होनानै दोनोब्ला बे आलुआ थिग बै बोसोरहालागै दानो हा हानायनि मोनसे माबायाव जाना थायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नैबेयाव आलुखौ बेबायदिनो गोबाव सम जानो हानायालागै थिनानै दोननाय जायोमोन जुजाइदो खोबनानै बेबायदिनो जों सिगां गोबाव समहालागै आलुखौबो जानो हादोंमोन। दाथ' नैबि दिनैनि दिनाव जोंनि नैबेयाव आलु गायनायखौ जों
औ औ मानो ओ औ नोंथांनो आं मोन से खोथा फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां?
औ औ
औ जेनबा आलु बुङोबाथ' आलुआ जोबोद गोबां रोखोमनि दोङो नङा ओमबा नोंथां? जेनेबा फिसा बादाम आलु दोङो बिदिनो फातनाय आलु दोङो बिदिनो गोदो आलुगुद दोङो। गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन रोख खमनि दोङो आरो आलुआ नोंथां नङा ओमबा?
नोंगौ नोंगो।
औ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाना थांबाय नङा ओमबा नोंथां फैबाय औ नोंथांजों आलु आबादनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ मोनदों आङो। दे बिदिब्ला नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोखो आसा थाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों औ।